हेल'।
औ।
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा खम दङ ना?
औ हागोन सावरायनो।
औ बिदिब्ला आं नोंथांजों बर'फोरनि दानाय -लुनाय बा गाननाय -जोमनायनि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ औ नंगौ।
औ। ओ बिदिब्ला आङो नोंथांनो बे गाननाय -जोमनाय बा दानाय -लुनायनि सायाव एसे फोरमायना होग्रोनोसै।
औ औ दे फोरमायलाय
औ। जोंहा माने गोदो- गोदाय समनिफ्रायनो जोङो माने दानाय लुनाय बा गाननाय -जोमनाय बेफोर जोंनि बर'फोरनि गाननाय- जोमनायाथ' गुबैयै हिनजावफोरनिया माने दख'ना लांगा बा बेफोरबायदिनो जोंहा न'आव गानना थानाय थानो थाखाय माने दख'ना अग्रं बेफोरबायदि रोखोमनि दङ आरो ना।
औ।
बैफोर दख'नाफोरखौ माने गोदो -गोदायनि मानसिफोराथ' माने गावनो -गाव माने आखाइजों जों दानानै लुनानै बा जेरैहाय जोङो साल खुन्था बा बेबादि हिसान खालामनानै जोङो दानानै गानोमोन आरोना। जोङो दा थ' माने आथिखालाव जोङो गोबां रोखोमनि मिसिंआरि ओंखारबाय माने बैफोरनि गेजेरजोंसो जोङो बांसिनै माने दानानै लुनानै बा गाननायखौ जों नुनो मोनसै आरो ना। आथिखालाव
औ औ।
ओ बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदो- गोदाय जोङो जोबोरैनो माने गासै गासैबो गोदो -गोदायनि आइजोफोरा बा गासैबो जि दानो गोरोंबा जायनि न'खराव आइजो दंबा बैसोरनि न'खराव माने जोङो हिसानसालिखौ नुखाथारोमोन होनना जोङो मोनथियो आरो ना। जोङो ओ दा आथिखालाव जोङो गोबांखौनो माने बेफोरबायदि गावबा- गाव आखाइजों बा जोङो सि दानायखौनो जों बांसिनै नुनो मोनलिया आरो ना बुंनो थाङोब्ला। माने गोदो- गोदायथ' बिसोरनि समावस' नांगौ नांगौ रोखोमनि खुन्दुंबो मोनामोन बा बिसोर बांसिनै इन्दि एम्फौ फिनानै बा इन्दिनिफ्राय निफ्राय बा बिसोर खुन्दुं बानायनानै बा थुननानै बिसोरो बांसिनै बा गावनो- गाव बेफोरबायदि बानायनानैसो जिफोरखौ दायोमोन आरोना। बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो दा आथिखालाव जोङो गोबां रोखोमनि खुन्दुं मोनो जेरै मासरास बा पलेेजटार भुथिया बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि खुन्दुं दङ आरो ना बैफोर खुन्दुंफोरखौ माने आथिखालाव बाजारफोराव बायनानै जों लाबोनानै बा सोंनानै बेफोरबादिनो जों खुन्दुंखौ आरो नांगौ रोखोमनि क्लाबफोरखौबो जों मोननो थाङो आरो। गोदो गोदायथ' जोङो बेफोरबायादि गाबखौनो मोनामोन होनना मिथियो जेरैहाय बिसोरो ओ बिफांनि ओ बिफांनि बिलाइ बिगुर बा फिथाइ सामथायाइ जेरै मिथिंगायाव मोननाय बेफोरनि बेफोरनिफ्रायसो बिसोरो काबफोरखौ गावनो गाव बुथुमनानैसो बेफोरबायदि दायोमोन लुयोमोन होनना जोङो मिथिनो मोनो आरोना।
औ औ नंगौ।
ओ जेरैहाय जोङो आथिखालाव जेरै जों जि दानो गोनां बा बाजारनिफ्राय खुन्दुं बायना लाबोनानै बा जों बेफोर खुन्दुंफोरखौ गिबियाव मायदि होनाय जायो आरोना माइदि होनानै जोङो सोंनाय जायो बा बेखौ जोङो सोंखांनायनि उनावहाय जोङो जेरै जोङो जोनथोरफोरजों खुन्दुंखौ ओ नो बेफोरबाददि नो खननानै बा थुननानै लानाय जायो आरो ना बेनि उनावहायसो जोङो इसानाव होनाय जायोबा जों जि दाखानाय उनाव जों नांगौ रोखोमनि मा रोखोमनि आगर नांगौ बै आगरफोरखौ खौबो जों गावबा गाव एरखांना ओ गोदो गोदाय एरखांनो हायोमोन आरो दाबो जोङो बांसिनै माने बेफोरबायदि आगर एर खांनो हानाय आइजोफोरखौ मोननो थांलिया आरोना।
औ औ।
जेरै जोङो आगराबो गोबां रोखोमनि दङ जेरैबा बेफोरबाददिनो हाजो आगर बा दिंखिया बिबार बा बैग्रि बिबार लाव बे गर फारौ मेगन बा दाउसा्रा मोख्रे बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि आगर दङ आरोना। ओ गोदो गोदायनि मानसिफोराथ' माने ओ जेरै जों आसागि बैसागिखौनो बुंनो थाङोबा जेरै बे सिदु बिनानाव माने जोबोरैनो जि दानायफोराव आखा फाखा मोन होनना जों मिथियो आरोना। ओ गोदो गोदायनि समाव माने बैसोर माने गावसोरनि खाथिजों दावउ बिरलांबाबो बा बेफोरबायदि मा माबा मोनसे थांबाबो बा माबा मोनसे नुबा बिसोर माने ओ लोगो लोगोनो माने बिसोर आगरफोरखौ एरखांनो हायोमोन आरो आथिखालावथ' जों बां दिनो ग्राब बहिबा बेफोरबायदि लानानैसो जों आगरखौ एरखांनाय नुनो मोनो आरो ना।
औ औ औ।
थाङोबा जों आथिखालाव माने ओ आथिखालावबो जोङो गावनो गोदो गोदाय थ'जों बांसिनै माने गावनो गाव जि दानानै बा फाननानै जों गावनि जिउ खौबो खुंनाय गोबां आइजोफोरखौ नुनो मोन्दों आरो ना। हाथाइ बाजारफोराव फाननायखौ आरो जों आथिखालाव बो नुनो मोनबाबो माने बांसिनै बिसोरो मिसिं जों बानायनायफोरखौसो बांसिनै बायनानै लाबोबा बिसोरो ओ बुंनो थाङोबा जों माने गावबा गाव आखाइफोरजों दानाय जि जोमफोरा माने जोबोरैनो गाननो मोजां मोनो होनना जों मिथिनो मोनो आरोना।
औ औ।
ओ माने बेफोरो ओ जेरै जों आखाइजों दानाया एसे ओ आलादा जायोबा बेफोर मेचिनजों दानायनिख्रै आथिखालावथ' जोङो बेफोरबायदि जि दानायफोरनिबो गोबां आदब खायदा सोलोङोबा गोबां गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिफोराव माने गोबां सिदानो गोरों आइजों आइजोफोरा माने गामि ओनसोलाव थायालासेनो बिसोर माने बेलेगाव बा जि दानो थाहैनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना गोबांखौनो।
औ औ नंगौ।
बुंनो थाङोबा जोंनि खाथि खाला ओनसोलावथ' जों बांसिनै माने जि दानाय आइजोफोर खौनो नुनो थांलियाबा गोदो गोदायथ' जोङो साफ्रोमबो ओ साफ्रोमबो हिनजावफोरखौनो माने आइजोफोरखौनो जि दानो गोरोंबा बेफोरबायदि होनना मि मिथियोमोन आरो ना। आथिखालावथ' जों बांसिनै बेबादिखौ नुनो मोनलिया जेरैहाय जों गोदो गोदाय समावहाय सासे आइजोआ बा सासे सासे ओ दावहा नांग्रानि बिसिया बा गावनि फिसायखौ दावहायाव देरहानो थाखाय माने बियो खम समनि गेजेरावनो बा हरसेनि गेजेरावनो खुन्दुंखौ बा थुननानै बा सोंनानै बेफोरबायदि दानानै माने हरसेनि गेजेराव माने बियो आर'नाइ दानानै माने गावनि फिसायफोरनो हरनायखौबो जोङो मिन्थिनो मोनो आरो ना।
औ।
जों आथिखालावथ' बेफोरबायदि जों गावनि आखाइजोंनो आर'नाइ दानो गोनांबा माने गोबां गोबां सम नांगौ आरोना। ओ औ। ओ बेबादिनो आथिखालावथ' जों मा रोखोमनि नांगौ नोंनो मा आगर नांगौ मा रोखोम दख'ना नांगौ, बैफोर दख' दख'नाफोरखौ माने जों खम समनि गेजेराव बा जोङो आथिखालावथ' जोङो मिसिं ओंखारबाय जिहेतु जों मिसिंनि गेजेरजोंनो गावनि नांगौ रोखोमखौ जों गासैखौबो। दिहुननानै बा बेफोरबायदिनो जोङो बानायनो होनानै लानो हायो आरो। बुंनो थाङोबा जों आखाइजों दानाय लुनाय दखना जिफोरा माने जोबोरैनो गाननो मोजां मोनो होनना जों मोनथिनो मोनो आरो ना।
औ औ नंगौ।
ओ थिग बेबादिनो नोंथाङाबो नोंथांनि ओनसोलथिंहाय बा नोंथाङा बे दानाय लुनाय बा गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै माबाफोर ओ फोरमायनो सानदों बा फोरमायजागोन दे नोंथां।
औ‌। जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो ओ, माने आइजोफोरा गावबा गावनो दाना लुनानै गाननायखौ नुनो मोनदों आरो। ओ थेवबो माने ओ आथिखालाव माने एसेबां बेफोरबायदि गावनो दानानै लुनानै गाननायखौ माने नुनो थांलिया‌। खम जाबाय आरो बेफोरबायदि उम बेफोरबायदि नुनाया औ। आरो माने गोदोथ' जोंना बिदिनो आ गावबा गावनो दानाय दानानै गान थायोमोन गावबा गाव दानानै बिदि ओ
औ।
आगर एरनानै बा दख'नाफोराव आगर एरनानै बा फालि। बेफोराव आगर एरोमोन आरो गावबा गावनो दानानै आगर एरो। आरो बे बे द खनाखौनो गानो। बिदिखौ माने ओम गोदोयो सोलियोमोन आरो जोबोर। नाथाय दा आथिखालावथ' बेफोरबायदि गैलिया। बयबो माने बिदिनो बाजार द दखानफोरनिफ्रायनो बायनानै गाननायखौ नुनो मोनसै आरो। ओम आथिखालावथ' आरो जोंना ओ आइजोफोराबो माने एसेबां हो दानाय लुनायाव माने एसेबां आखा फाखा नंलिया नालाय। बयबो बिदिनो गोरों गोरा जाजोब बाय आरो जों दानाय लुनायाव गोसो होला रावबो। गुबुन खामानियावसो मुखुब थाजोबो। बयबो बेनि थाखायनो जोङो ओ दाला आरो न'खर न'आवनो गावबा गावनो दाला। बाजारफोराव बिदिनो फाननाय, मेचिनजों दानानै फाननाय बेफोरखौसो माने गाननायखौ नुयो आरो। आरो उम जोङो, गोदोनि बे जाबायदि दायोमोन दानानै गानोमोन बेफोरबायदि जि फोरा माने गोदो-गोदोनि जिफोरा बेफोरो जोबोर मोजां मोन आरो। ओमफ्राय आथिखालनिथ' बेफोरबायदि मेचिनजों दानायफोरा माने एसेबां मोजां नंला बिदिनो गोबा जायो आरो बिदिनो जिफोराबो गोसेबां माने मोजां जाया गाननायाव गोबा जायो नुनायाव नुनायाव मोजां अब्लाबो माने नुनायाव समायनाब्लाबो गाननायाव मोजां जायो मोजां मोना आरो गोबां बिदि स्रं स्रं बेफोरबायदि जायो आरो बेनि थाखाय बि थाखायनो बेनि थाखायनो आथिखालनि जि जोम फोर माने एसेबां गोदोनि बायदि रोजा बेफोरबायदि नंला आरो
आ नंगौ
औ आरो जोंना गामिनिफोरबो दङ बिदिनो दानो जि दानो थाहैनाय जेरै खवालकुसि बेफोराव थाहैयो बेयाव जि थानो थाहैनाय दङ बेफोरबायदिबो माने आथिखाल खेलाव नुनो मोनो आरो जि दानानैनो थानाय आरो गामिफोरावबो साफा सानै दङ बिदिनो जि दायो दाबो न'खर न'खर माने साल खुन्था इसानसालिनि बेफोरबायदि दङ आरो बिसोरो गावबा गाव गावनो दख'ना गामसा बेफोरबायदि दायो आरो फालिफोरखौबो दायो आरो आर'नाइफोरबो दायो बेयाव आगर एरो आगर एरनानै बे जिफोरखौ माने फान फानहैयो आरो बाजारफोराव फानहैयो फाननानै फाननानै बिदिनो एसे जा एसे माने फैसा मोनो बेफोर बेफोर रांफोरखौ न'खरनि जानाय लोंनाय बा बायबा मोनसे बिदिनो नांगौ खरसाव बाहायनाय जायो आरो बेफोरबायदि खालामा
अ नंगौ थारैनो
औ औ दानिथ' आरो दा आथिखालनि सि जोमनि दाम बेसेनफोराथ' गोबां जानो हमबाय नालाय बेनिखायनो गांसे दख'नानि दा गांसे दख'नानि बेसेनाबो बिनो थाम रोजा ब्रै रोजा दा बेफोरबायदियाव लासै लायो आरो गोदोनियाथ' गोदोनियाथ' एसेबां लायामोन गोदो बिदिनो बाजौ उ ब्रैज
नो औ आरो नोंथांमोननि सेलथिंआ जे खैना गोदानानो गाननाय दख'नाखौथ' दख'ना थावसि होनना मिथिनाय जायो आरो ना बैफोर दख'नाफोरखौ नोंथांमोननि ओनसोलथिंहाय बा आखाइ जिं दाग्रा बा बेफोरबायाददि सुबुं दङ नामा आथिखालावबो बा गामि ओनसोलफोरावबो बेफोरबायाददि गोबां थायो आरोना जि दाग हाग्रा माब बेबायाददिनो औ आयजोफोर थायो बैसोरो बेफोरबायाददि जिखौ जि दानानै फानो नामा दासम हालागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ बेफोरबायदिथ' आङो जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि नुनो मोननाया खमसै माने एसेबां माने नुनो मोनला आरो जोंनाव माने बिदिनो साफा सानैल' जोंनि ओनसोलथिंबो बिदिबायायदि दङ गामिफोरावबो गोबां बिदि दानायखौ नुनो मोनला नुवा आरो बांसिनानो मेसिनजोंसो दायो बेखौनो गाननाय जायो आरो जोंनाव बिदि गावनो दानानै दख'ना थावसि फोरखौथ' दानाय जाखाला ओरैनो गामसा फलि बे बेफोरबायदिखौ सोदानायखौ नुनो मोन्दों आरो
अ अ
नोंथांमोननि ओनसोलथिंबो बे बेफोरबायदिनो सोलिबाय थायो नामा दंबाय थायो नामा
औ थारैनो जोंनि ओनसोलावबो साननैसो सिगाङावहाय जोङो गोबां आइजोफोरखौ बेबारि जि दानाय नुयोमोन आथिखाल थि खाालाव मान जोङो जोंनि खाथि खाला ओनसोलावबो दाबो साफा सानैयानो गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय माने गोबां आइजोफोरा बेफोरबदि मिसिंजों द बो फाननायखौ नुनो मोन आरो बेजों लोगोसे गावसोरनि आखाइजों दानाय जेरै ग फिसा दख'ना बेफोरबायाददि जोङो दानायखौबो नुनो मोनो आरो ना
औ औ